औ नोंथां
औ नोंथां दे खोनादो
जों आबादनि बागैखौनो सावरायबावनोसै न
सावरायजायो नोंथां जोङो म माखासे आबाद दङ ना बिनि आबादनि सायाव सावरायबाथाय मोजां
औ औ मा आबादनि बागै सावरायनो दा
जोङो दा मा होनो अब्लाथाय जोङो दाथ गरम बोथोर जों बांसिनै लेबु नारेंखौ जों जानाय जायो बा रोसि जानाय जायो बिनि सायाव जोङो सावरायबा मोजां जागोन नामा? मा नोंथां जोङो माबायदि आबाद मावो माबायदि फि फिथाइ मोनो आरो बेखौ खौ जों गायोब्लाथाय मा मा मुलाम्फा जायो नङा होमबा नोंथां?
औ औ नंग नंगौ नंगौ जों आबादखौ औ औ जों नारें आबादखौ जों गरम बोथोराव गोबां जोङो फ्रिसफोराव दोननानै जों थान्दा थान्दा खामनानै लोंनो हायो नारें बिदैखौ जों सेबनानै बिनि बागै रायलायनो नारेंनि बागै रायलायोबा जों गिबियावनो आबादखौ नारेङाथ जोङो गायनो गोनां जायोबा जों बिनिबो फुलिनांगोन जों बेखौ बायनो थाङोबा नार्सारि बा ननिफ्रायबो मोनो गोबां नफोरावबो सोरनिबा बागानफोरनिफ्रायबो जों लाबोनानै गायफैनो हायो दा जों नआवबो गावनो फुलि खालामनानै गायना लानो हायो गोबां सुबुंथिं नुयो गोबां सुबुंखौ नुयो बिदिनो नारें आबाद खालामनाय बा बिदिनो नारेंफोरखौ गोबां सुबुङा आबाद खालामो जों बिदि नुनो थाङो दानि जुगावथ सोबबो आबादखौनो मावजोबो नालाय सोबबो जों नारेंखौ गिबियाव जों गायना लाग्रोनांगोन गायनानै लानो गोनांबा जों बिदिनो जि आबाद गुबुन आबादफोरखौ जेरै हा जावग्रोनांगौ बिदिनो जों नारें आबादखौबो हा जावग्रोनांगोन बिनि उनाव जों नसारिफोरनिफ्राय बा सोरनिबा बागाननिफ्राय बायना लाबो फुलि बायना लाबोनानै जों ननि हायाव गायफैनांगोन बिनि उनाव जों बे नारेंखौ गायना लानानै गोबां सम नेनांगौ सम नेनानै जों बिनि फिथाइखौ देरोबा फिथाइ थायोबा जों बिनि फिथाइजों गरम बोथोराव थान्दा खालामनानै लोंनो हायो फ्रिजफोराव दोननानै लोंनो हायो बिदिनो गोबां रोखोमनि खालामनानै लोंनो हायो जों दानि जुगाव बे बेफोरबायदिनो खालामना लोङो गरम नारेंआ जोंनि देहाखौ थान्दा खालामो गरम बोथोराव लोङोबा
औ
औ ओमफाय आरो नारें जोंनिथिं बारा बिदि नारेंनि खेथि खालामनाय गैयिखायनो आं नारेंनि बागै बारा मिथिया टपिकआ बेलेग जों बेलेग आबादखौ लांसै नामा नोंथां
औ जायो नों थां जायो
ओ जोङो मैगं थाइगं मैगं थाइगंनि लाबोनोसै मेसें दाबायदि बोथोर मेसें बोथोराव मा गायो दैज्लां बोथोराव मा गायो जों दैज्लाङाव जों गोबां रोखोमनि मैगं थाइगं नआव जानो थाखाय खाय गायनानै लानो हायो नङा होमबा नोंथां बिदिनो जों जों बुंनो थाङोबा जुखाम जोगोनार बिदिनो लेस्रा आरो मेसेङाव मा मा मोननो हायो ओ भिन्दि बिदिनो बायदिसिना मैगंखौ जों गायना लानानै नआवनो गायना लानानै जों बेखौ जानो हायो एबा जों बेखौ गायना लानानै फाननोबो हायो फाननानै फैसा थाखा आरजिनायबो गोबां नुबोयो जोंथिं गोबां सुबुं दं बिदिनो फैसा थाखा फाननानै फैसा थाखा खामायो बेजोंनो बेजोंनो नखर सोलिलाङो जों गिबियाव सोब आबादखौ मावनो थाङोबा फार्स्ट अफ अल जों फार्स्टआवनो एवग्रोनांगौ नङा होमबा टेक्टर बा नों न'नि मोसौ फोरजों हालेवग्रोनांगौ बिदिनो दानि गोबां टेक्टरजोंनो एवजोबखायो नालाय फार्स्टआवदि बिदिनो एवगोरानै एवगोरनानै लाबा मोजां जायो बेनि उनाव जे हासार होयो हासार होनानै जोङो फुलि मोनो फुलि मोनोबा बिनि बेगर बेगर मोननो थाङो जों मैगंफोरनि मैगं फिथाइफोरनि नङा होमबा
औ औ
मैगंखौ जों फोना लानानै जों फोयो बेनि उनाव हासार होयो हासार होबावनो गोनां जायो मोजां मैगं खालामनो थाखाय फिफांखौ फस्थाय खालामनो थाखाय मोजां फिथाइ होनायनि थाखाय मैगंखौ मैगङा मोजां जाबोनायनि थाखाय जों हासार होयो जे उनाव गायनानै बिदिनो हाथाय बाजाराव फानो नोंनोबा मा होनो नोंथां
औ माने दैज्लां बोथोरनि आबाद होनदो नामा नोंथां
दे टपिकआ जासिगोन बेसेबां टाइमनि जाखो ब्र टपिकआ
र र नोंथां आङो औ जोंहा सावरायबावनो, गोनां दङ औ जोङो दैज्लां बोथोराव बिदि नोंथाङा दानिसो बुंलांदो, माखासे आबादनि सायाव जेरै ओ उम मा होनो भिन्दि जों भिन्दिखौ मोननाय जायो जों भिन्दिखौ जोंहा भिन्दि आबाद मावोबा जों बिनिफ्रायबो मुलाम्फा मोनो जों भिन्दि आबादखौ जोङो मोजां आराम, से जोङो जुदि बिदि मोजां हालेवनानै गायोब्ला जोङो बेहाय मोनसे मोजां आबाद बा जों फिथाइखौ मोननाय जायो आरो जों फानहैनोबो हायो जेरै जोङो फाननानै जोङो बिनिफ्राय फैसा मोनगोन बा बिनिफ्राय जोङो न'आव जानोबो हागोन बा गामिनि सुबुंफोरनोबो जों भिन्दिफोरखौ हरनो हागोन आरो जेरै आरो दानिसो नोङो, बुंलांबावदो जेरै लेस्रा बे लेस्राखौ जों जुदि जों मोजां, आबाद मावोब्ला जुदि जोङो साबसिन हाम बांसिन जुदि जों बिनिफ्राय फिथाइ मोननो लुुबैबा जों बेखौ मोजां आबाद मावथारनांगोन, जुदि जोङो आबाद मोजां आबाद मावाबा नाथाय बिनिफ्राय जोङो माखासे मोननो गोनां बा जोङो मुलाम्फाखौ जों मोननाय नङा जेरै जों जुदि बेखौ मोजां फिथाय थायनो हायोब्ला द'खानाव फानहैनो हागोन हाथ हाथाइयाव फानहैनो हागोन आरो गामिनि सुबुंफोरनोबो जोङो मालाबा समाव नांगौ जायोबा जोङो बेनिफ्राय जोङो खानानै हरनो हागोन, लोगोसे जोङो दा दा जे बे दैज्लां समाव जों कांखिलरा मा होनो बे कांखिलरखौबो जोङो, मोननाय जायो बांसिन गुबुन लायै गुबुन बेनि नामखौ बेलेग होननाय जायो खोमा आरो दा आथिखालाव बिदिनो जों बांसिनै जों नुनो मोननाय जायो ओम ओ मानो होनो बा जोङो मेसें बोथोरावबो जों माखासे आबाद गाव आबाद मावनाय जायो होनोब्ला नोंथां खोनादों ना?
औ औ औ
जों मेसें बोथोराव मा होनो बिदिनो आलु आबाद बेसर आबाद बिदिनो माखासे आबादफोरखौ जोङो गायनाय जायो आरो नोंथाङा बेनि सो याव माबाफोर बुंगोन नामा?
औ औ औ आबादखौ जों आलु आबादखौ जों गोबां सुबुंखौ मावनाय नुयो। जोंनि दाथ' लकेल गामि जायगाफोराव गोबां आलुखौनो मेसेङाव गोबां आलुखौनो गायखानाय जायो। बयहाबो जायहा हा हु दं। आबाद मावो बिसोर बयबो आलुखौनो गायो। आबादखौ बोरै गायो होननानै बुंनो थाङोबा गिबियावनो जों आलुखौ गायनो थाखाय हालौनांगौ हालौनानै बेहाय आलुनि था खाय हासार होनांगौ हासार होनो आलु गायनांगौ आलुखौ गायनानै जोङो बेहाय गोबां रोखोमनि गायो सोरबा बिदिनो आलुनि सायाव जिगाब होनानै होयो जिगाबजों माने हासार हासार जायो नालाय जिगाबा बेजों मोजां आलु आ आलुआ मोजाङै बेदर थांनायनि थाखाय आलुआव बिदिनो जिगाब होयो सोरबाबा सोरबाथ'होआलासिनोबो गायो जोंथिं गोबां रोखोमै गायो मादि सोरबा गुबुना बेलेग गायो सोरबा गुबुना बेलेग गायो बिदिनो आरो बुंनो थाङोबा जों मेसेङाव बेसर गायो बेसरखौबो जों बेसर गायोबा जों गोबां रोखोमनि हासार होनांगौ जायो बे बेसरखौ जों गिबियाव गायनो थाङोबा बेखौबो हालौग्रोनांगौ बेबो बेसरनि बेगर बायनांगोन बेगर बायनानै बेसरखौ फोनांगोन गोबां रोखोमनि हासार होनांगौ जायो बेसराव बेसराव गायोबा जों बेसरजों मुलाम्फाबो खामायनो हायो जों गायोबा न'आव जानो थावबो बहननो हायो। मिलाव लांनानै जों बे बेसरजोंनो थावबो बहनो आरो आरो मेसेङाव गायनाय बुङोबा आरोबाव दंबावो जेरै दालि गायो दालि केसारि गायो बिदिनो बायदि बायदि रोखोमनि गायनानै जोङो सोलिलांनो हायो आरो मेसेङावबो आबादखौ बुङोबा आरो नोंथाङा मा बुङो?
औ नोंथां जोङो माखासे आबादनि सायाव माखासे जोङो सावरायबाय गोबां बाथ्राखौनो जोंहा बिदिनो जों आब आबाद मावोबा जोङो मोजा-सासे मोजां आबादारि जानोब्ला जोङो गिबियावनो जों आबाद मावब्ला माबायदि खालामनांगौ माबायदि सोलोंनांगौ जोङो माखासे जोङो गियानखौ बुथुमना लाग्रोनां गोन मानो होनोब्ला जोङो आबादनि सायाव जोङो रोंगौथि थायोब्ला जों आबाद मावनो हायाव जों गोबां रोंगोन जुदि जोङो आबादनि सायाव जोंङो माखासे रोङाब अब्लाथाय जों आबादनि बेलायाव जों मावोब्लाथाय गोबां खहा जागोन आरो जायनि थाखाय जेरै एम्फौफोर जायोना जेरै आबाद मावोब्लाथाय जेरै मा होनो बानलु आबाद मावोबा सोरबाथ' बानलु आबाद मावो बे बानलु आबाद मावनायाव मा होनो एम्फौ जायो बै एम फोजानायाव जों मा मुलि होयोबाथाय मोजां जागोन बेखौ जोङोव मिथिगोल ना लायोबाथाय जोंनि थाखाय मोजां जायो होननानै आं सानो। मानो होनोब्ला माखासे बानलु गायोबा मुलि एम्फौ जायो एम्फौ जानायनि थाखाय माखासे जे मोननो गोनां मुलाम्फाखौ बे मोननाय जाया माने एम्फौफोरा बुथारजोबनाय जायो। अब्ला जाथसिगोन खोमा नों बिथां जोंनि सावरायनांगौ हाबा फारिया बेखिनियावनो।
औ दे।